नोंथां खोनादों खोनादोंना नोंथां। अ' नोंथाङा ओरैनो दा सम होनो हागोन नामा?
औ होन होनो हागोन नोंथा।
औ मानि आङो मोनसे आयदानि बेवहाय रायज्लायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ दे नोंथां रायलाय जागोन दे।
ओ आयदाखौ आङो मोनसे ओ जे जोंनि बर' समाजनि दोननानै जानाय एबा दोननानै जे ओ मुवा बेसादफोरखौ दोननानै जायो। आरो जोङो माखासे माइज्लि बेगर बेफोरखौ माब दोरोंङारि गियान हिसाबैहाय दोननाय जायोमोन बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नों
अ 'अ 'अ' दे। दे दोनलाय सावरायदो नोंथां नोंसिनिथिं माबायदि दोननाय जायो बेखौ सावराय खिथाहरदो दे आंनो।
थारैनो नोंथां अब्ला आङो नोंथां ओ सावरायनोसै मानि ओ गोदो -गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो मा जोंनि बर' समाजावहाय मा माखासे दोननानै जानाय आरो माखासे माइज्लिफोरखौ दोननाय बे नेमखान्थिया थारैनो दङमोन जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव आबादजों मावनानैनो थांनानै थानाय मोन मोनसे हारि होननानै जोङो बुंनो हायो जेरैहाय जोङो माइ आबाद मावोमोन। गोदोहाय बांसिनआनो माने जोङो ओंखामखौनो जोङो बिथा खालामनानै जों बांसिनै जा जायैखाय जोङो बांसिन बर' समाजाव जों माइ आबाद मावनायखौनो नुनो मोनैखाय गोदोहाय मा खालामोमोन बै माइजो माइज्लिखौहाय जेब्लानाखि माइ हाखांनानै न' फारसे लाबोयो मारा हो खाङो अब्लानो मा ओ बिथांमोना मा खालामोमोन आलादायै ओ माखासे बस्थाफोराव ओ माइज्लिफोरखौहाय आलादायै दोननाय जायोमोन। जेब्लानाखि बिथांमोना बे ओ माइज्लिखौ बिदिनो आलादायै दोनोमोन आरो दोनखांनायनि उनाव बिथांमोना जेना बैसाग दाना ओ जे जोबो अब्ला बिथांमोना बे बाख्रिनिफ्राय बे माइ माइज्लि दोननाय माइफोरखोहाय बहननानै आरो जे आबाद मावनांगौ सम बे सम समावहाय मा बे माइज्लिफोरखौहाय जोङो खुबैनाय जायो बे माइज्लिखौ जोङो जेरै जोङो खोथिया बुङोना नोंथां बे खोथियाखौ जों बिदिनो खोना लायो आरो बिदिनो जोङो बुंनांगोन दि जे जोंहा खालि ओंखामखौल' जोङो जानानै जोङो थांनानै थाब थाया मानोना ओ ओंखामनो लोगोसे जोंहा ओंख्रि नांगौ बाय मैगं नांगौ मैगं थाइगं नांगौ समावहाय मा खालामोमोन जेरैहाय जोङो खुमब्रा बेद गर जेरै लाव बेगर जेरै जोगोनार बेगर जों बे बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन थारैनो जोङो बेफोरनि दोननायफोरखौबो जोङो आलादा आलादा जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जों जेरैहाय जोङो बुंनो हायो थाइबें बेगर जोगोनार बेग बेगर आरो लाव बेगर आरो जे खुमब्रा बेगर जोङो बेखौहाय मा खालामनानै दोनोमोन गोदोहाय जे जोङो लाव फिथाइया जे जोङो दाब दाब जायगायाव जोङो लावथाय होननानै बुङो बे लाव लावथायावहाय जे लावथाय गोरा मोननानै जे बेयो मोनो बेखौ बे मोननाय थ बिनिफ्राय बेगर बायसिनाफोर जा दं बेफोरखौ एरख'जोबनानै मा खालामोमोन बे लावथखौहाय लावथ थख्राखौहाय मोजाङै गोरानै फोराननानै आरो बे गो गोरान जायोब्ला सान्दुङाव फोरोंखांनानै गोरान जायो अब्ला बेवहाय मा बैफोर जोलै बेगरफोरखौहाय ओ बे लावथाय थख्रानि सिङाव सोनानै दोनोमोन आरो आरो बेखौ मा खालामो जे जोंनि न'मा न' ओंखाम स संग्रा न' जोङो जायखौ बुङो जोङो बेफोरावहाय खासि दांनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन। जेरै औ मानो जाहाथे ओ मानि मैखुनफोर बारा जाहाथे बे बेगरा मोजाङै थायो मो माखासे उखुथैफोरजों गोरानै जानानै थायो बिनि थाखायनो मा खालामो बिसोरो दामनि गोजौसा बाहागोआवहाय खासि जांनानै दोन दोननायखौ जोङो नुनो बिदिनो जोङो बुंनांगोन जे जों गोदोनिफ्रायनो जे जोङो ना फोर हमनानै जायो मैहुर खालामनानै जायो जेरै ना गोरानफोरखौबो मा खालामोमोन जेरैहाय खबाइफ्राव सोनानै बिसोरो अरदाब फारसेबो माने खाखोनानै दोननाय जायोमोन आरो।
ओ जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जे जों बर'फ्रा मा नारजि जायोना? जोङो दा आथिखाल मुगायावथ' जोङो बेखौहाय सारा बुहुमावनो ओ मिथिनो मोनबाय बर'फोरनि ओंख्रि होननानै औ जोङो बेखौ जि आइटेक मोननोबो हाबाय दिनै बे बेखौहाय जेनोखि जोङो नारजिखौ जोङो बानायखाङो जेब्लानाखि सान्दुंनिफ्राय फोराननानै जोङो बेखौहाय मोजाङै रानहोखाङो अब्ला जोङो बे खौ मा खालामो माखासे मोजां बस्थाफ्राव सोनानै मानो ओ बेखौहाय ओ बस्थायाव मोजां खाथ'बनानै बेखौबो नायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय बेखौ अगदाब सिदा जोङो खाथबनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अ अरदाब सिदा जोङो खानानै दोनोब्ला माखासे अस असुंदा जे हांगार बे ओ बेफोरो नांनानै जे लेथ्रा जानो हागौ बेनिखायनो बेखौ एसे ओ साइदावहाय खानानै होनानै दोननाय जायोमोन आरो। आरो जों बेफोरखौनो जोङो गोबाव समसिम जोङो दोननानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बोसोरनै बोसोरथामहालागै जोङो बेफोर थिनानै दोननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जों बुंनांगोन जे जोंनि दोरोङारि जे नाफाम
औ
बे नाफामखौबो जोङो मा खालामोमोन गोदोहाय जे मोजां गोबाव थानो थाखाय जोङो माखासे औवा हासुंफ्राव जोङो सोनानै बेफोरखौ जोङो ओ बिदिनो थालिर लाइ बा माबा मोनसे लाइफोर मोजां लाइफोरजोंनो मोजां माथुनानै थाय बेखौ नारसो नारसो नारथुमनानै जोङो बेखौहाय बोसोरसे बोसोरनै जोङो बेसिम दिन-दिनसिमहालागै मा दोननानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो थारैनो जोङो बुंनांगोनदि जोङो गोदोनि जे बर' समाजाव बेफोरबायदि थिनानै जानाय जोङो बेफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ जोङो आखा फाखा होननानै जोङो बुंनो नांगोन जे ओ मुवाखौ जोङो बबे जायगायाव जोङो दोनोब्ला जोङो गोबाव हालागै जोङो दोननानै जानो हागोन बेफोरखौ मानि बिथांमोनखौ जोङो गोबां बाख्नायनो गोनां आरोना औ मानो होनबा बिथांमोना रोंगौ बेफोरनि फारसे दङ नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा नोंथाङा बेफोर थिनानै दोननाय एबा ओ जमायनानै दोननायनि सायाव जे आथिखाल मुगायावहाय माबायदियै सोलायबोदों बिनि सायावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ फोरमायनो हागोन नोंथां दे। ओ जोंनिथिंजायहाय दायो माने आबाद मावनाय होनोबा बहुद माने बिदि जोङो दा दानि जुगाव जोङो माने माबाखौ आगोलनि जे जोंनि गोदोनि धोरोमारिनि बायदि माने बे बेगर जोलैखौ ओरै दोननांगौ मा गोदोनि दोननाय बायदि दानि जुगनि मानसिफोरखौ दा दोननायखौ नुवा जोङो ना नोंथां? जोङो बजा बाजारनिखौ बांसिन माने बाहायनाय नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव माने बजाराव माने मैगं सबाय बिमा बेगरानो जा खुमब्रा बेगरानो जा लावनि बेगरानो जा बा जोगोनारनि बेगरानो जा जोङो गासैखौबो माने बाजारनिफ्राय लाबोनाय नुयो बाजाराव बिसोरो माने पेकेराव मोजां दोननानै थारमाने एम्फौ जायै बायदि बेगरा गाज्रि जायै बायदि माने बिसोर मेडिसिन होनानै आजिखालि माने बिदि मोजां माने पेकेट पेकेट मोजां सोनानै मेडिसिन होनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। दानि जुग अ दानि माने गोदान मुगायाव बिसोरो जों माने गोदोनिया आबै आबौ बाहायबोनाय बिदिखौ माने दा बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोना। दानि जुगनि बे मानाद माने बजारनिफ्राय लाबोनानै दखान गलानिफ्राय लाबोनानै मोजां माने पेकेट पेकेट बुस्थु लाबोनानै मानि बेखौ बाहायनाय नु नुनो मोनो आरो ओमफ्राय ओ
आरो माने गोदोनि बायदि माने एखे नङा जायो माने फिथाइफोरा दानि जुगनिया माने
एसे थाब थाब देरनाय माने हाइब्रिद बेफोरबायदि बुंनाय जायोना गिदिर जोलैना मा बिदि हाइब्रिद होनो थाब थाब थायनाय आरो गोलाव गोलाव फिथाइया गिदिर जानाय थाब बे खालाम थाब फाननो हानाय। थाब बेफाराव मा माने फालांगिफोरनो हरनो हानाय बेखौ दानि जुगनि मानसिफ्रा नायोसै आरो बेखायनो बाजारनिफ्राय लाबोनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो थाबैनो खिथि फाननानै थाबैनो फेदेरो मेदिसिनबो बुहुद बाहायनाय जायो मुलि बुहुद बाहायनाय जायो दानि खिथि खेथि मावनाय मानसिफोरा बुहुत मेडिसिन बाहायनाय जायो। फिथाइ बेगरा बायनानै लाबोनानै गायगोन गायनानै आरो फोखां फोगोन फोनायनि उनाव माबाया फिफाङा ओंखारगोन फिफां ओंखारबा आरो एम्फौ जायैनि मुलि सारगोन। हाग्रा थैनायनि मुलि सारगोन बेखौ सारखांनानै जेथिया बिफाङा गिदिर गोलाव जायो फिथाइ थायनोसै जायो बेहाय बिबाराव एमफौ फौफोरा थायोबा एम्फौ दा फिथाइखौ गाज्रि खालामैनि थाखाय आरो मेडिसिन बाहायनाय जायो मुलि बाहायनाय जायो। फिथाइया थाबनो देरनानै थाबनो आरो फाननो मोननाय बेफार खालाम मोननाय बेनि थाखाय आरो मेडिसिन गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगनि खेथि मावनाय आबाद मावनाय मानसिफोरखौ आरो दा माने आगोलनिजों मा। माने बे आगोलनि जों माने गोबां जाबाय आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
दानि आबाद मावनायफोरा माने थाबैनो फाननो मोननानै थाबैनो फैसा आरजिनो हानाय बेखौ माने नायो आरो दानि मानसिफ्रा। गोदोनिजों फाराग जाबाय आरो दानिया जोंथिं औ जों दा माने गोदोनि आबौ आबौ बाहायबोनाय बर'नि नेम दोरोङारिजों बाहायबोनाय बायदि खौ बाहायनायखौ नुनो मोना।
जोंनिथिं माने दानि बे अर्गेयानिक अरगानिक अ अ दाने माने थाबै फाननो मोननाय थाबै फैसा आरजिनो हानाय माने बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिं खेथिया जोंनिथिं आबादा बहुत बानाय दैलांनि मोनसे मेसेंनि मोनसे मेसेङावथ' गोबां खेथि बानायो। जोगोनार गायो थाइबें गायो टेमेट' थ' गायो बानलु गायो।
आलु गायो बान्दा कबि, फुल कबि औ।
कपि अल कपि। बेफोरखौ गोबां जोंनि मानि जोंनिथिं जाय खेथि खालामनाय जायो माने मेसें बो बोथोराव बहुद गोबाङानो माने। माने एखे खेथिखौनो बनायनाय जायो जोंथिं मावनाय जायो माने बेसर मावनाय जायो दुुनदिया मावनाय जायो जोंनिथिं। बे गोरान खेथिखौ बहुत औ गोबां बानायनाय जायो।
अब्ला नोंथां जो-जोंना समाबो जाना फैबायमोन बारगलांबायसो नोंथां ओ दसे समावनो जोङो बे बेफोरबायदि रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अ। अ अब्ला दोनसै दे नोंथां दे गोजोन्थों।